हेलौ। अ नोंथां मा खालामदों नोंथाङालाय?
अ नोंथां नै दासो आं ओरैनो दुब्लिनिफ्राय फैनानै जिरना दं आरो नोंथां माने माइ गायनाय जादोंमोन एसे। ए आलिबो दानदोंमोन आरो नोंथां।
अ अ ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथाङा?
ओंखामखौथ आं दहायनो जादों नोंथां जानायालाय।
मा ओंख्रि जाखोन नोंथां?
ओंख्रिया सबाइजों दाउ आलुजों ब्रयलारसोमोन नोंथां।
अ गोथावानो माथो नोंथां।
औ नोंथां माने हाजिरा होदोंनाा ओंखायनो आरो मानसिफोरबो गायनाय जादों ओंखायनो एसे। बेदर जादों आरो ना नोंथां।
अ गोथावनो जानांगौ नोंथां।
औ औ नोंथांमोनानो मा खालामदों?
नै आंबो ओरैनो दं नोंथां दायो जोंथिं माने अखा हासोगारदोंलै। गोबां अखा हादों आरो माने दा दैबानाबो जाहां जाहां जादों। बारिफ्राव माने दैया लोमजोब्बायानो ओंखायनो जेबो खामानि दामानिबो मावनाय जायाखै। बे अखा हानायनि जाउनावनो ओरैनोसो दंलाबायो आंबो।
औ नोंथां माने जोंथिंबो एसे एसे हानाय जादों आरो ना माने हायाखैमोन आर ना नोंथां दासो एसे एसे हादों आरो। थां बिनि जाउनावबो आरो औ नोंथां नोंथाङालाय जाखांबाय ओंखाम?
औ जाखांबायमोन आंबो नोंथां।
मा खारैजों जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना गोथावनो जोंनाबो अमा बिथैसोमोन अमा बिबुजों माबामोन आलुमोन ओमफ्राय ओरै दंबावो। दालिजों लायसोमोन नोंथां।
ओ जोबोद गोथाव गोथाव जोबोद गोथाव गोथाव जायो माथो नोंथांमोनहाबो।
औ औ जानांगौलै नोंथां। नोंथाङाबो दा ओरैनोसो दंखायोदाना माने फ्रि अ बिदिब्ला आंजों जेनेब्ला नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांखौ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नोंथाङा रायजायजागोन बे नोंथाङा मा आयदामोन बे बुंदो एसे।
अ जोंहा जेनेब्ला आयदाया जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि जानाय लोंनायफोरनि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन एबा जानाय लोंनायनि बागै आरो नोंथां।
औ नोंथां जे बेथ' जोबोद मोजां आयदा एबा टपिक नङा होमबा नोंथां लायरायजागोन बेनि बाग
औ औ औ बिबदिब्ला नों नोंथाङानो दे सम दङब्ला एसे दसे सम दिहुननानै आंजों सावरायदो नोंथां।
अ नोंथां होमबा आं एसे फोरमायना होग्रोनोसै नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
जों गिबियाव बर'फोरनि माखासे जानाय लोंनायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला माने गिबियाव जोङो बर' फोरनि माने आलादा ओंख्रिफोर जों मिथिनो मोनो एबा जों बुंनो हायो जों माखासे ओंख्रिफोरनि मुङानो जाबाय जेनेबा अनला अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजि अमा नाफाम माने बिदि बे बेफोरबायदिनो माखासे ओंख्रिफोरा जों बर'नि होननानै जों बुंनो हायो आरोना।
औ औ।
ओरैनो बर'फ्रा जेनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि ओंखाम ओंख्रि एबा जों बायदि रोखोमनि संना जानायखौ जों नुबोनो मोन्दों। जों माखासे गोदोनिफ्रायनो जों संना जानायखौ होनना बुङोब्ला माने गोदोहाय जों बांद्राय ओ माइरं दैरं गैयैनि जाउनाव जेनेबा बर'फ्रा बांसिन ओ बिदिनो ओ औवा मेवाइ जोगोनार बेफोरखौ जेनेबा ओंखामफोरजों होफालाबायनानै रुनानै जानायखौ जों नुबोनो एबा खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ।
माने बै समाव माने बांद्राय रां रुफाबो गैयामोन एबा बांद्राय ओ खायदा खुदा एबा बांद्राय आबाद मावनोबो रोङामोन होनना जों मिथिनो मोनो जेनेबा बे समाव माने बर'फ्रा बांद्राय माइरंफोर गैयैनि जाउनाव माने ओंखामफोरजोंनो जोगोनार मेवआ माने बायदि रोखोमनि मैगं माखासे मैगंफोरखौ होनानै जेनेबा जों रुनानै जाबोनायखौ जों खोनानो मोनबोदों आरोना नोंथां।
औ औ।
औ आरो जों माखासे जों दानि जुगावथ' माने एसे जेनेबा सोलोंथाइ लानायनि जाउनाव एसे गोरों जालांबाय फैसा थाखा खामायनो रोंलांबाय बिनि जाउनाव माने बर'फ्रा माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि एबा माखासे मैगंफोरखौ जों संनानै जायो आरो जों माखासे बर' फोरनि माखासे ओंख्रिफोर दंखायो जों जाय जों दानि खोन्थाखांबाय जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ संनायनिखौ बुंनो थाङोब्ला गिबियाव जेनेबा माइरंखौ देनो नागिर जों माइरंखौ बोरै मोनो होनना बुङोब्ला जेनेबा जों दैज्लां बोथोराव मानाय माइ गायो जों माइ जाय माइखौ जों मेसें बोथोराव मोननाय जायो फिथाइखौ जों बे फिथाइखौ
औ औ औ औ खोनादों दे होन दे होन।
जों बे औ जों जे जा बे माइ फिथाइखौ जेनेबा जों मेसें बोथोराव मोनो जों मेसें बोथो थ्राव माइखौ मोननानै जों न'आव लाबोनानै जों मारा होनाय थायो जों मा जाय मारा होनानै जों माइ फिथाइखौथ' जेनबा जों साननै सानथाम जेनेबा रानजासे जों माबायाव सान्दुंआव लामनाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे जोङो ओ ला-लामनाय जों जेनेबा माइआ रानोब्ला एबा माइआ गेस्रेम जायोबा एसे जों माइ मिलाव ज संनाय जायो। जों बे मिलाव संनायजोंनो जेनेबा जों माइरंखौ जों मोननाय जायो आरो नोंथां आरो जों बे माइ जों वालफ्राव एबा जों मिसिनाव संनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरोना नोंथां। जों जाय बे गुन्दैखौ जों अनला ओंख्रि जों संना जानो हायो आरोना।
जों जे-जेनबा जों बे गुन्दैखौ जों अनला ओंख्रिजों जों अनला ओंख्रि महरा जों संनानै जानो हायो आरोना नोंथां खोनादों दा नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ जोंदो अनला ओंख्रिखौ जों हमनो हा औ खोनादोंदा जेनेबा जों बे अनला ओंख्रैखौ जों माखासे ओ जों माखासे बेलेग मैगंफोरखौ जों होफायोब्ला जों माखासे गोथाव जायोना जों बुंनो हायो जेरै जोङो ओ अनला ओंख्रियाव लाइ होफैयोब्ला जोङो ओ ओम गोथाव जायो जों जायखौ जों अन लाइ फाख्रि होननानै जों मिथियो अ अनला ओंख्रियाव ना थुर एबा ना मावाफोर होफायोब्ला जों गोथाव जायो जोंखौबो जों बुंनो हायो आरो जों अनला ओंख्रियाव दाउ होयोबा दाव होयोबा जों माने बेस्ट ओंख्रि होनना बुंङो जों अनलाजों दउ एबा अनलायाव दाउ होफायोब्ला जों बयनिफ्रायबो गोथावसिन जानायखौ जों नु मिथिनो हायो एबा जों बुंनो हायो आरोना नोंथां
औ औ
औ जेनेबा जों आरो जों सबायजों साम' दं जोंहा जों बे सबायजों साम'खौ जों मिथिनो हायोबा जो फार्स्टआव जोङो सबायखौ जा माखासे बांद्राय मिथिया जों सब आं सबाइखौ बोरै गायो जों जिखुनु आं एस सेमोथियोदि जोंहा सबायखौ जोंङो मा-माइ बायदिनो मारा होनानै जेनेबा जों सबाय फिथो सबाइखौ जों दिहुननाय जायो जाय जों बेखौ जोङो मेसिनाव नाख्रेबनानै एबा जोङो सारायाव एवथ्रुमनानै जेनेबा जों माखासे बथल एबा जों माखासे एसे गोरा बुस्थुफोर जों देग्लिनानै जोङो बेखौबो एसे फिसा फिस सा गुन्दैयाव गुन्दै बायदि खालामनाय जायो आरोना नोंथां जों जा बे गुन्दैखौनो जोङो सबाय होननानै जों मिथियो जों बे सबाइखौ जो-जो-जोङो सबायाव जोंङो साम' एबा सबजों सबायाव दाउ एबा ओ बिदिनो माखासे बेदरफोर होफायोब्ला जों बांसिन गोथाव जानायखौ जों मिथि ना हायो आरोना नोंथां
औ औ
औ आरो जों अ-अ-अनला ओ नार्जिजों अमा होनना बुङोब्ला जों नारजि अमाखौ जों बोरै मोन एबा नारजिखौ जों बोरै मोनो होनना मिथिला जेनेबा जोङो ओ नारजिखौ जोेनबा फाथोखौ फार्स्टआव जों फाथोखौ फाथो बेगर थायो आरोना नोंथां जिखुनु जाया जाहैबाय फाथो बेगरखौ जोङो फोगोरनांगौ आरोना नोंथां जेनेबा जों फोआ फोनानै जेनेबा जों खिलियो जों जाय खिलिनायखौ जोङो सम सम आओ आबदाल लानांगौ जों बे जाय आबदा लानानै जोंङो बे फाथोआ जों गोजौ खिलियोब्ला जों बे फाथो बिलाइखौनो जों खानानै साननै सानथामनि उनाव जेनेबा जोङो फोराननांगौ जायो जोङो फोराननायजों लोगोसे जोङो बे फाथो बिलाइआ जेनेबा रांख्रबबोबा गोरान जाथारोब्ला जोङो दोनथुमनानैबो जों जानो हायो आरो जों बेखौनो जेनेबा जों नारजि बुंनाय जायो जों बे नारजि जेनेबा जों सम माने बिदिनो नै थाम घन्टानो जों सोबनानै दोननांगौ जों सोमोर दोननाय जों मैला गयोब्ला जों बेखौ जों जों मोजां सुयोब्ला एबा मोजां सुनानै जेनेबा जों फिसा फिसा मिजि मिजि हानानै जेनेबा जोङो जों संना जानो हा हायो जों आरो जाय गोसोबा खारै होबा नांगौ जायो जों आरो बेयाव जों अमा मेजेम एबा अमा बेदर होयोब्ला जोङो गोथाव जानायखौ जों मोननो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ औ
आरो जों नाफाम माननायखौ जों बुंनो हायो आरो नाथाय जों जाय नाफाम माने नाफाम बानायनायनि जों माखासे आदब बुङो जों गिबियाव ना-नाखौ जोङो अबेबा दैसाफोरनिफ्राय लाबोनानै एबा जों गुबुननिफ्राय बायनानै जेनेबा जों माखासे बिनि नानि थानाय ना-नारसिङाव थानाय माखासे ओ खिफोरखौ खिफोरखौ गारनानै जेनेबा जोङो ओ फोराननांगौ आरो नोंथां जों बे फोराननानै जों साननै सानथाम ओ दोननानै जेनेबा जों देनांगौ आरो नोंथां बिनिफ्राय बे देनायाव जेनेबा जों माखासे फाग्राफोरजों बिलाइफोर द बुंनो हायो जेनै जों खुमब्रा ओ खुमब्रा खुसेर बिलाइ बिदिनो माखासे बायदि रोखोमनि बिलाइफोरखौ जों होफानो होफायो आरो नोंथां जों दा गोजौ औवा हासुङाव माने गोबाव समनि थाखाय जों दोननानै जायो जों जायखौ नाफाम बुङो आरो बेखौबो जों बर'नि माबा बर'नि बाथोन रोखोमै जाग्रा जों बुंनो हायो आरो दा जों आरो बाथोन रोखोम ल'जाया नों थारमाने जों ओंख्रि एबा फाजा महरैबो जानाय जायो आरोना नोंथां औ नोंथां जेनेबा नोंथाङा आंनि बुंनायबाथ' बाथ्राखौ बोरै मोनखो
नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्राफोर फोरमायनानै होबाय आंनिसिम जानाय लोंनायनि बागै एबा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै बिब्दिब्ला आंबो आं मिथिनाय बायदि नोंथांनिसिम फोरमायना हरनो सै जानाय लोंनायनि बागै
औ नोंथाङाबो एसे फोरमाय होनदो नङा होनबा जिखुनु
औ औ औ
खायसे बाथ्राखौ आंबो मिथिनो मोननायनि
औ माने जोंहा जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' माने गोबां गोबां बाथ्राफोर फैयो आरो नङा होमबा नोंथां मैगं थाइगंफोर दङ'। जायखौनो जों जेनेब्ला जोंनि जानाय आदार ओंखामजों जानाय जायो दा हमनानै ला जोंहा ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि फेभरेट जायखौ जों जानाय जायो गेजेर गेजेर जेरै एम्फौजों मैथा बेखौथ' जों सानफ्रामबो जाखायो एबा नोंथाङाबोथ' जाफेर खाबाय जानांगौ माने बे एम्फौफोरखौ औ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि बर' ओनसोलफोराव फिसिना नै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बे एम्फौखौ बोरै फिसियो होनोब्ला जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोननै समनिफ्रायनो बे एम्फौखौ फिसिनानै जाबोगासिनो बे एम्फौआ जेनेबा जोंहा बिलाइ जायो। इन्दि बिलाइ जायो खारं खान्दाय बिलाइ जायो बेखौ जों जेनेब्ला बिदिनो मैथाफोरजों बायदि रोखोमनि अनलाफोरजोंबो अनलाजोंबो जों जेनेबा बे एम्फौखौ जानाय जायो आरो एम्फौ लाथा बेयो जोंनि मोनसे फेभरेट बे मोनसे जालायबाय आरो ओरै जाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो अनला मेवाइ अनला मेवाइखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ बोरै मोनो जेनेब्ला मेवायाथ' औवा गोरलैयानो गिबियावनो जाग्रोयो जेने औ जेनेब्ला बे मेवाइ होनोब्ला जोंनि फेभरेट खाथार बेबो गासैबो जाफेरखाबाय जानांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओरैजाय दंबावो औ सबायजों दाउ बेदर बिदिनो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौबो जेनेबा जानाय लोंनायखौबो जों जानाय जायो आरो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोर दंबावो जायखौ जों औ जेनेब्ला जानाय जायो जोंनि जेनेबा जों हाबा खेराइफोरावबो नुनो होनायखौ जों नुनो मोनो जेरै नारजिफोरखौबो जों होनाय नुनो मोनो नार जों अमा बेदर नारजियाथ' गिबियाव जेनेबा जोंहा फाथोनिफ्रायनो जायो नालाय फाथोखौ फोराननानै बेखौहाय जोङो जानाय जायो आरो फाथौखौ सान्दुुङाव फोरानोब्ला बियो गोसोम महर लानानै जेनेबा जों जायखौ नारजि बुङो बेबायदि जायो आरो बे बेखौ फोरा माने जोंनि थाखाय स्पेसियेल माने जोबोद गोथाव होननानै जों बुंजायो आरो नोंथां दायो आरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि जानाय लोंनायफोर दंबावो ओंख्रिफोर दंबावो दा जानाय लोंनायजोंसो जों थांनानै दं आरो जानाय लोंनायफ्राबो माने गावबागाव ओ जेनेबा ट्रेडिसनेल थायो होननानै आं मिथियो नोंथां दायो जोंहा समाबोथ' जाबाय ओं दायो जेनेब्ला नोंथांजों जोबोद मोजां मोनदों नोंथांजों जानाय लोंनायनि बागै सावरायनानै नोंथांनि निफ्रायबो आङो जानाय लोंनायनि बागै माबायदिखौ बोरै जायो अनला फोरखौ बोरै जायो बेफोरनि बागैबो आं नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोर मिथिबाय बिब्दिब्ला नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबाय नङा होमबा एसेयावनो दोन थसै नामा नोंथां औ
जै नोंथाङा जै
औ दे
औ गुदनाइट